नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
उम नोंथाङा फ्रिनो दंना?
औ दासान्दि फ्रियानो दंथ'यो
ए नोंथाङा फ्रियैनो दङब्ला जों मोनसे गोदान आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ सावराय जागोन दे
उम जेनबा जों अनला ओंख्रिनि बागै एसे सावरायनो
औ औ जागोन दे सावराय जागोन
ओम होमब्ला खोनासं नोंथां जेनबा अनला ओंख्रि खौथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोखानाय आरो दासिमबो दङ बे अनला ओंख्रिया बिनि बागै एसे आंनो फोरमायना हो होबानो जाबाय लोगोसे मा माजों जायो जेनेबा आरो बिनि गोथाव एबा थावनायफ्रा माबायदि बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होबानो जाबाय
औ जागोन दे दाथ' आङो हौवा मानसि जाबाय नालाय आं संनोबो मोनफेराखै नाथाय एसे एसे मिथिगौ बे आइमोना संनायखौ आरो थावनाय जेब्ला नेखि हटेलाव ओंखाम जायो अब्ला अनला ओंख्रिसो नायगिरनाय जायो
औ
दा अनलायाथ' आगोलनिफ्रायनो दंबोयो दासिमबो दङ नाथाय आगोलनिखौ एसे गोथावसिन मोनोमोन दा एसे थावनायफोरा खम खमजाबबो गासिनो दङ एसे खम थावनाय मोनो आरो दा संनाय होनोब्लाथ' आं बांद्राय दिटेलसखौ मोनथिलायला अब्लाबो एसे बुंनो हा गोन जोङो माइरंखौ सोमनानै ओ बेखौ दिंखियाव देनानै गुन्दै खालामना लायो नामा
औ
ओमफ्राय बेखौ मैगं मैगं महरै संनाय जायो आरो न' ओंख्रि महरै
ओं
औ आरो बिदिनो बिदिनो आरो बेखौ बायदि बायदि होना होफानानै संनाय जायो आंनि मोनथिनायाव आरो आं जिखिनिया मोनथिगौ बेखौ आङो बुंनो लादों औ आ दायो आंनि मिथिनायाव जोङो औवा औवा बे औवा मेवा नामा?
औ औवा मेवाय
बेखौ अ बेखौ संनाया सङोब्ला गोथाव मोनो बेखौबो जानो मोजां मोनो।
ओं।
ओमफ्राय आरो बै मैथ्रु। मैथ्रु मिथिगौ ना?
मोदुफुल होनो आरो।
मोदोमफुल होनोना अ। मोदोमफुल बिबार। आरो मोदोमफुल बिलाय। बेफोरजोंबो सङो। नाय जायो। आरो बिदि गोथाव नाङो जा सिगखौबो जायजों सङा मानो बि नो माने जानानै गोथाव नाङो आर'। अनला ओंख्रिखौ।
ओं। नोंथाङाबो होनबा जानानै गोथ गोथाव मोनो आरोना। बे अनला ओंख्रिखौ उम जेनेबा नोङो मा मा फोरजों जेनेबा मा मा मैगं एबा बेदरफोरजों मोनजाफेरखो?
औ बेखौथ' आङो आं दानि बुंनाय बायदि बि औवा मेवाय बिदो मोनजाबाय। आ बि मोदोम- मोदोमफुलनि बिबा बिबार बिलाइ बिफोर जोमा जाबाय आरो बै जोङो दैज्लाङाव जे दुब्लियाव मोनो। मेथका बिबार ना मा होननाय? थाय मा होनो ओमबाय बेखौ मिथिगोना मेथका बिबार नामा?
फिसा फिसाया दा?
औ बे बारनाया बे। पिंक कलारनि बारनायब्रा।
जोंखै आजोनाय बिबार होनो आरो।
औ जानो हागौ दे।
ए।
गोजोंांगमोन जाबाय। आरो बिदिनो।
औ।
बेस मोनजाबाय।
औं।
औ।
ए खुम्रा। बिदिनो गोबा मोनजाबाय। दा नोंथाङा मादोबा मोनदों ना बेखौ।
औ। खोनादोंना नोंथां।
खोनादोंना औ खोनादों। दा नोंथाङा इनि सायावाबाफोर एसे।
दां।
दे बुंलाय।
ओम जेनेबा अनला ओंख्रि होनबाथ' जोङो गोदो आबै आबौनि समनिफ्रायनो मोनजाबोदों। आरो जों बुंनांगोनबो गोदोनि। ओंखायनो बे ओंख्रिया दंबोगासिनो दासिमबो। खना खनला जायगायावहाय। बिनि संनायनि। मरेलफ्रा एसे सोलायनो हमदों आरो आरो थावनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बेखौ जोङो मिचिनजों सौनाय जायो मिचिननिया बांद्राय गोथाव जाया आरो जों दा उवालबो बारा मोन मोनबांगलिया नालाय उवालफोरबो मोनबांलिया गामि एरियायाव थानाया थफसिफोरावनो देनानै जायो ओमफायो सोरबा उवाल थानायफ्रा उवालावनो देनानै जायो आरो
औ नंगौ।
जोंथ' बे अनला ओंख्रिखौ मोनसे ओरैबायदि गोथाव मोनखायो गामि एरियानि मानसिफ्रा जानो हागौ सोरिदेव थानायफ्राबो गोथाव मोनो। जोङो दाउ बेदरफोरजों सङोब्ला जोङो ओरैबायदि गोथाव मोनो फाय इदिनो मुला-गुन्द्रु फायो मेवाइ जेरै नोंथाङा दहाय होनलांदों। बिफोरबायदिनो जोंबो सं हय जायो आरो नाथाय बे अनला ओंखि खौ मा होनो जेनेबा गुबै महर हो बेनो जाहैबाय खारैयानो आरो खारैयानो बिनि गुबै महर होग्रा होननानै बुंनांगोन। खारै गैयाबाथ' बे ओंख्रिया अनदला ओंख्रि जाया आरो
बेखौ थावजों संनो हाया नामा?
थावजों संनाय जाया थारमाने इखौ जेनेबा बेदरफोर सङोबा
औ
बेदरफोर सङोब्ला जेनेबा बदर बेदरफोरखौ थावाहाय एवफ्रामनानै जेनेबा बै ग्लब ग्लब गोदौनाय दैनि दियावहाय जोङो अनखौहाय ओरै होनाय जायो आरो बे होनानै जेनेबा बियो एसे गोदौ फु थानाय सम ओं बे समाव बावहाय माबाखौ बेदरखौ एवथ्रमनायखौ होनाय जायो आर जे।
औ औ औ। औ बेदरखौ एवफ्राना लाग्रोयो आरो न?
ओं।
उमफायो बेयावथ' मस्ला मस्लि हाल्दै हुलदै गासिब बो होनाय जायो आरो।
औ। खनि खल माजों
आथिखालावहाय औ। आथिखालाव फ्राय बांसिन मानसिफ्रानो बांद्राय जेनबा बे थबसिफोराव उवालफोराव देनानै जाबांलिया आरो। मिचिनजों संनायसो मोनसै आरो दाना। दाना खस्थ'बो मोनो होननानै जेनबा टाइमफोराबो लस जायो होननानै बिदि वालफोराव माबाफोरावहाय देनो नागेरला।
औ आगोलथ' बे उलार जोंनि जा दिंखि होनो इखो दिंखि।
ओं। जेनेबा नोंथांनि गामियावहाय दायो बे अनला ओंख्रिखौ उवालफोर नुवाख खि थबसि फोराव देयोना? दायरेक मिचिनफोराव होनानै देनानै जानाय जायो?
औ जोंनि गामियाव बि दासिमबो दङो जोंनियाव उलार दङ गामियाव। दिेंखि दोङो बे दिेंखियाव दासिमबो देनानै जानायख जायो। जों गामियाव। औ जाहा सङोब्लाबो बेवआनो देनानै जानाय जायो आरो। बे उलारावनो। आगल आगोलनिफ्रायबो बेयो दङो जाहानियावबो दङमोन बेखो जाहा गायनाय जाथ'आखै दासान्दै।
औ।
अब्लाबो गुबुन न'खरस न'खर खाथिनियाव बिसानो देनानै लायनाय जायो।
औ। जोंनियावथ' नै सि बिथिंजाय बे बायदि गैया। थेवबो थबसेयाव देयो आरो।
औ औ औ।
सोरबा थानायफोरा उवालाव देयो।
औ औ।
मेचिनजों संनायफोर। देनायफ्रा गोथाव जाया नालाय।
औ मिसिंनि गोथाव जाया न बांद्राय
ओं।
औ दा मेचननि मोनजाफेराखै।
ओं।
बबेजों जायोब्ला बांसिन गोथावसिन जागोन नोंथां आ
बुंनायाथ' जेनेबा दाउ बेदरफोरजों जायोबा एसे गोथावसिन मोनो आरो। दाउफोरनि रस। बेदरफोरनि रसा एसे। हाबसिनो आरो।
औ दे
ओं उम। नोंथांजों सावरायनानै गो गोजोन्नाय मोन्दों। जोंनिया समाबो जाना फैबाय आरो
बेफोरबायदिनो उननि समावहाय मोजाङै मोजां सावरायलांनो हाबाय। हाबावगोन। गुबुन मोनसे आयदानि सायाव।
औ औ औ जागोन दे। लोगो मोनोबा रायज्लायनोसै।
ओं। होमब्ला नोंथां दोन्थ'नोसै नामा।
औ जागोन दे जागोन।
औ उम औ।